औ खोनादों नोंथां औ नोंथांनि हरनायनि जाहोना मामोन
औ नोंथां‌ ओ नोंथां नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे बोथोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दंङ औ जोंनाथ ओ दा बोथोर बोथोरा गोबां सोलायबाय थायो दा दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां ओ औ बिदिनो मालाबा अखा हानाय मालाबा सानदुं दुंनाय बिदिनो मालाबा जोबोद गरम होनाय बिदिनो ओ बोथोरा जोंना सोलायबाय थायो आरो ओ औ नों नोंथाङा दा बुंनो हागोन नामा जोङो मा मा बोथोरावहाय मा मा खामानि मावनाय जायो बा मा मा मा खालामनाय जायो नोंथां
औ हागोन जोङो बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो बरफ्रा बोथोरखौ नायनानै गोबां खामानिखौ मावो बोथोरखौ लानानै जों गोबां माय आबाद आबादखौबो जों मावो नङा होमबा दायो बोथोरा जोंहा गोबां बिदुङा दायो जेनेबा थामजिनि सायाव बारा जौखोन्दो बिदुं दं दायो जोंनिया डिग्रिया बिसिनि सायाव दङ अब्लाबो जोङो माइ आबादफोरनि थाखाय बियो बे डिग्रि माने थामजि थामजिबा डिग्रिया बेयो जोंनि थाखाय माइ आबादनि थाखाय जोबोद मोजां आरो मानोना जोङो गोद दैज्लां बोथोरााव जुदि गरम थाबासो जोङो जोंनि गासै माने खामानिखौ जों मावनो हायो आरो जोङो मोजाङै थाब बिफांफोरा देरो गरमाव जों मेसें मेसें बोथोराव जों बिफांफोरा थाब देरा दैज्लां बोथोरावबा गासै बिफाङानो थाब देरो आरो मानोना जों नांगौ रोखोमनि दै मोनबाय थायो नङा होमबा बोथोरा जोंहा गोबां ओ दोङो बर'फोरा जेनेबा बोथोर हिसाबै नाथाय ओ जे दुफां बोथोर मेस बो सें बोथोर दैज्लां बोथोर बेफोरनो नङा होनबा बोथोरा
औ नंगौ
जोंनि जोङो ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोङो बुरा नांगौ रोखोमनि गोबां फिथाइ सामथाइ मोनजायो जोंबो बोथोराव गोबां आबादबो मावो जोङो जेरै आबाद बुंनो थाङोबाथ' जोङो
जोङो माइ आबादनि अनगायै जोङो फाथो आबाद जोङो लोगोसे पथल आबाद बादिनो भिन्दिनि आबाद लेस्रानि आबाद जोङो बेफोर रखमखौ जोङो मावो आ रो आरो जों लोगोसे मेसें बोथोराव बुंनो थाङोबा जोंङो बेस सरनि आबाद बिदिनो जोङो आलु ओ फान्थाव बिदिनो मुला बेसर लाय बेफोरखौ जों बर'फ्रा ओ बे बोथोरावहाय मावनानै जायो आरो आरो लोगोसे जोङो खांख्रि माबाखौबो जोङो मोननाय जायो बोरैबा औ मेसें बोथोराव जेरै जु जुखाम नङा होमबा जायखौ जोङो माखाइ होननानै बुङो बिदिनो जोङो वाटारमेलन थरमुस होनानै बेफोरखौबो जोङो मावो आरो जोङो मेसें बो थोराव अब्ला आथिखालावहाय नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ मेसें-मेसें बोथोराव मा-मा आबादखौ मावो बर'फोरा
औ ओ जोंनि ओनसो सोलाव, दा दाथ' मेसें ओ दैज्लां बोथोर ना नोंथां ओ औ दा दैज्लां बोथोरावहाय जोङो गोबां सुबुङानो माइ गायनाय जायो आरो बि दिनो माइजों लोगोसेबो ओ खायफा खायफा सुबुङा हा थानायफोरा बिदिनो ओ थास'फोर गायनानै दोनो आरो बानलुफोर गायो आरो बि दिनो ओ गोबां बिदिनो आबाद मावनानै दोनो आरो नोंथां। बिदिनो खुमब्राफोरबो बिदिनो औ काख्रेल, लेस्रा, भिन्दि बिदिनो हा थानायफोरा खावसे हाय ओ माइ गायो खावसेयाव बिदिनो उफ्रा खेथि मावनानै दोनो आरो दैज्लां बोथोरावहाय। अह आरो नों थांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो मेसें बोथोरफोराव मा मा आबाद मावनानै दोनो नोंथां?
ओ बिदि होननानै बुङोब्ला जोंहा बेसरखौ, बे बाखि आबादा जेनेबा जोंनिया ओ मावनानै दोनजाया जायखौ जोङो आलु फोरखौ खम बिबांनि दोनजायो आरो बाखि ओंख्रिखौथ' जों मावनानै दोनबाय थानो हाया नङा होम बा? जों मावनानै दोनथुमनाय हिसाबाव जोङो जुखामखौ हागोन जोङो आलुखौ हागोन जोङो, पियासफोरखौ हागोन जोङो बिदिनो हाइजेंफोरखौ जों हागोन, थिग बिदिनो जोङो ओ उम बिदि जोङो हाइजें बिदिनो बे सर फोरखौ जों दोनथुमनानै दोननो हायो नङा होमबा बेफोर आबादा जोङो गोबावबाबो बेफोरो जेबो जाया। नाथाय जों गो थां मैगं जाग्रा जेरै लाइ मुला बिदिनो ला फा बिदिनो आरो गोबां बि बारखौ जों बेसर गोरलै बिबारखौबो जोङो जेनै जायो बेफोरावबो जोङो दोनथुमनो हाया आरो बेफोर आबादखौ मावगोन नाथाय जों बेखौबो गोबाव जानाय हिसाबाव जों दोन्थुमनो हाया आरो जेरै बेसरखौबा नोङो बेसर मोन खांनायनि उनाव नोङो बेसरखौ गो दोनथुमनो हागोन नोङो बे खौ नों नांगौबानो फेरेदनानै थाव जानो हागोन नङा होमबा? जों बर'फ्रा गाव गावनो मावनानै जोङो थावखौबो जों गाव गावनो दिहुननानै जानो हायो आरो। बर'फोरा माने आबाद बिथिं ङाव जोबोर माने गोसोबा गोबां रां आरजिनो हायो आरो। नाथाय जोंनि बर'फ्रा एसे अहेला बादुलानि थाखायसो जों दिनै रांखान्थि हालोदा जोबोर गाहायाव आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो मेसें बोथोर एबा दैज्लां बोथोरफोराव मा मा फिथाइ जानो ओ नों नुनो मोनो नोंथां?
औ बिदि फिथायबाथ' जोङो दैज्लां बोथोराव दङ दायो जोङो ओ रैमा लि मोनगोन जोङो खान्थाल, थाइजौ, कलाजाम बेफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो। बेखौ जों न'खरावबो गायनानै लायो आरो बिदिनो लामा दथा फोरावबो बियो रज'नानैबो बियो फिथाइ थायो बेखौफोर जों जानानै मोजां मोनो आरो। बर'फोरा फिथाइ सामथायखौबो जोङो गाव गावनिनो बारियावनो मोनो जेरै लिमु कारजि लिमु कार्जिया दिनै जोंनि भारतआवनो जि आइ टेक मोनबाय बियो मोनसे बेबो जुग्राफिकेल इनडेक्सआव हाबबाय। जोंनि आसामाव गोबां रो खोमनि लिमु कारजि मोनो जाय लिमुआबो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार। जों बर'फोरा बेदर जानाय हिसाबै जोङो लिमुखौ जोङो सिथासे सिथानै सानसेयाव जाथारनांगौ आरो। मानोना बेयो जोंनि जानाय आदारनि माबाखौ बियो माने कन्ट्रल खालामनानै लाखियो आरो, बेखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो माबानि जानो नांगोन बे न बेखायनो जोंनि मानसिफोराेस प्रे सार स्ट्रक ओरै जानानै जोङो गोबां थैनायखौ जों दिनै नुबोदों। मानोना जोंनि हाइ प्रेसारफोरा बेफोरखौ जायोबा कन्ट्रलाव थायो आरो। जों बर'फ्रा बेदर जायो गोबां मानसियानो जों बेदर जानायखौ जों नुयो आरो। बेखायनो बैफोर रोखम आदार खौबो जाफानांगोन आरो मानोना लेमुआ बिराद मोजां जिराद नङा होमबा जोंनि न'ख नख न'खरावनो थायो आनारस रि मालि खान्थाल थाइजौ बेफोरो जोंनि अर्गेनिक हासार थोबसिबो होआलाखानो बियो जोंनि हानिफ्रायनो बे समनि बे बैसुमुथिनिफ्रायनो बेयो सोमजिनानै बे बिफां जानानै फिथाइ थायो नङा होमबा? जों बेयाव रावबो हासार सारनानै होआ मुलि होनायानो जाया जेनेबा नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो जानांगौ जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा फिथाइखौ गायो आरो जेनेबा जायखौ बेखौ जोङो गोथाङै जानाय फिथाइ बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो बारा ओरै गोबां गायनाय जाया बिदिनो ओ ड्रागन फिथाइ गायनाय नुनाय जायो‌। आरो बैग्रि बिलासि फिथाइ गायनाय होननाय जायो आरो तरमस तरमस बेफोरखौ जोङो गायनाय नुनाय जायो आरो बिदिनो गोबां फिथाइफोराथ' बा बिफांफोरा ओ न'आवनो फांफा फांनै रज'यो नालाय। जि बोथोराव जि फिथाय फोरा रज'नो लागा बेयावहाय ओ बेफोरखौ जोङो न'आवनो थाइसे थाइनै मोननायखौनो जोङो जा नाय जायो आरो बिदिनो बाराथ' ओरै जोंनि दाथ' गामि ओनसोलसो नालाय। नोंथां बिदिनो ओ बागान खालामनाय मोननायनोसै आरो।
औ जोंथ' आरो मेसें बोथोराव बुंनो। थाङोब्ला जों नालेंखरखौबो जोङो फिथा जायो नङा होमबा बर'फोरा नालेंखर फिथा खौ जोङो मेसें बोथोराव बारायै जायो नङा होमबा? बेफोरबो जोंनि जानाया आदारावनो गोलैयो नङा होनबा नोंथां? जेरै जोङो बेफ फोरखौ जों आबाद मावबासो जों बे फिथाइखौ मोनजागोन, नङा होमबा? बिदिनो नालेंखर‌ बिफां बेखौबो जोङो बोसोराव माबा माने बियो डिसेम्बर जानुवारिसिमाव रानहैयो आरो जेरै फिथाइआ बिनि फिथाइखौ जुदि माबायोब्ला बेफोरखौबो जों बर'फोरा फिथा खालामनानै फिथा सावनानै जायो आरो जेरै जोंनि बे कलासा बिदिनो थाव अनासे फिथा बिदिनो एन्थाब फिथा जेरै खोस्लि फिथा जायखौ जोङो लावदुम होन्नानै बुङो, नङा होमबा? बेफोरखौबो जोङो बे लारु बनायनानै जायो बेफोरावबो जोङो जोङो होफानानै जोङो जानायखौ जोङो नु बैयो आरो जोंनि माने बर'फोरा जोङो फिथा जानोबो मोजां मोनो। नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो बेफोर रोखोम खाबाखौबो जों मावनानै जायो। माने बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला गासै हाबाखौनो मावनानै जानो हायो बिराद रोंखा राखा आरो। नाथाय जोंनि मानसिफोरा जोङो खामानि मावबाबो रां रुफाखौ जों दोनथुमना लानो रोङियावसो जोङो एसे दुरबलथा माने रांखान्थि हालोदाव जोङो खस्थ' खालामनो हायो नाथाय रां रु फाखौ जों दोनथुमनो रोङा लालाब सालाब बाहायो फिसा लाबो हायो जायनि थाखाय जोङो खस्थ' माव ब्लाबो लासआव जोङो
औ औ नंगौ आरो जों- जोंनाथ' औ नोंथां औ दे बुंनाय। अ जोंनाथ' दा थालिरखौ जोङो ओ गासिबो बोथोरावनो जायै नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा थालिरफोरनि मा मा थालिर
औ जोंनियाथ' औ बेफोरखौ जों बुंनोसो बावदों थालिर थालिरयाबोथ' जोंनि न'आवनो गायजानाय जिराद नङा होमबा जोङो दिग जय थालिर मोनसोर थालिर, मालभग थालिर, आथिया थालिर आरो जेखौ जाहाजि होननानै बुङो गोलाव -गोलाव थालिर बेखौथ' जोंनि न'खराव दाबो एभेलेबोल मोनो। आरो आं थालिर जानाबो मोजां मोनो आङो ओंखाम उनाव आं थालिर थाइसे जागोन आरो न'आव थायोब्ला दायो माने जोंनि न'खराव एभेलेबोेल जोङो थालिरखौ मोनो आरो दैज्लां बोथोराव थालिरा थाबनो मोनो मानो होनना गरम बिदुङा बाराखाय थाबनो मोनो मेसें बोथोराव थाब मोना जोङो मेसें बोथोराव फिथाइनिफोराबो बिफां लाइफां गासिबो देरा मानो मा गोरान जालाङो मेसें बोथोराव नंङा होमबा? दायो जोंनि देहाफोराबो सलासल मोजां जायो माने गोलोमस्रावबाय थायो बेफोरनि थाखाय देहायाबो जोंहा राफोद जाना थायो आरो दैज्लां बोथोराव। गरमा बिदुंङा जानो हागौ नाथाय जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो बि दुंङाबो जोङो बिदुंखौबो नांगौ जोंनि आसामनि बोथोरा बारहावाया जोबोर मोजां आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि रखम जोंनि नर्थ इसनि रखम जायगा नोङ जोंनि इण्डिआव नागिरनानै मोननाय नङा आरो जोङो गासै जिरा बेनो जों हानिफ्रायनो मावनानै जानो हायो। बोथोराबो जोंनिया गुसुबो थान्दाबो गरमबो बिदिनो सोलाय सल' जाबाय थायो माने गोरानबो नंद्राया गिसिद्रायबो माने मिडियामाव थायो आरो जोंनि रखम आसाम नर्थ इस्ट रखम जायगा नायगिरनानो मोननाय नङा नों जोंनि बे भारत ओनसोलाव माने जों बिराद सम्पति गोनां। बिराद मोजां बैसुमुतियाव जों दिनै बर'फोरा रायजो जाबोदों बे सा -सानजा भारताव बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजांनि खोथा आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनावनो दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय।
दे।